हेल' नोंथां खोनादों ना नोंथाङा औ खोनादों नोंथां औ नोंथाङा एसे सम दंब्ला आंनो जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सायाव सावरायनो हागोन नामा नोंथां एसे एसे सम होनो हायोब्ला।
औ औ सावरायजागोन नोंथां दा
औ
जोंनि जि सावरायनो लानाय आयदा बेनो जाबाय जोंनि बर'फोर नि दोरोङारि जानाय लोंनाय ओंख्रि नङा होमबा औ अ बिदिब्ला आङो नोंथांनो एसे फोरमायनानै होनि बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनाय होननानै नानै बुङोब्ला बा ओंख्रि होन्नानै बुङोब्लाथ' जों गिबियावनो सबायजों साम' अनलाजों दाउ मैथाजों ना बायदि बेफोरखौनो जोङो नारजिजों अमा बायदि बेफोरखौनो जोङो मा बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनाय एबा बर' फोरनि नागार हायै मोनसे ओंख्रि होननानै बुंनांगोन आरो ना होनबा जेरैहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आजै आजौमोन बे समनिफ्रायनो जोङो अनलाजों दाउ बायदिसिना मैगंफोरखौ संनानै खावनानै जाबोदों दों आरो फारसेथिं जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि जि बर'नि गोथार जुलि बे गोथार जुलिनि उनाव जोंहा हाथासुनि होननाय मोनसे फोरबो थाबावो। बा प्रग्राम थाबावो नेमखान्थि बायदि दा बैफोरावबो जोङो अनला ओंख्रिखौ माने जोंनि गासैबो रायजोफोरनो जाहोनो थाखाय जों खैनानै गोदाननि आखाइजों संनाय जायो आरो नङा होनबा नोंथां? ओ। अनला ओंख्रि संनाय होनना बुङोब्ला आङो नोंथांनि सिम एसे फोरमायनानै होनि जों अनला ओंख्रिखौ एबा जोंनि ओनसोलाव अनला ओंख्रिखौ माबायदि सङो बेखौ एसे फोरमायनानै होनि जोङो अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोङो अनला माइरंखौ जोङो एसे सोमनानै लाग्रोनांगोन एबा माइखौ रुइ होनांगोन आरो दैयाव सोमनानै जेब्लानो माइरङा दैयाव सोमजानानै रुइगोन बै समाव जोङो रुइनाय माइरंखौ थिखांनानै एसे माने गोदान जायगायाव एबा गोदान ओ सान्द्रिफोराव बा जों गामलाफोराव लाखिगोन आरो आरो बै ओ माइरं एसे रानस्रिनाय लोगो लोगो जों बे खौ माने उलार एबा थबसियाव देनाय जायो आथिखालावथ' जों उलार एबा थबसिखौ गोबांखिनि नुनो मोनला जेन'बा जोङो बेखौ माने बांसिन नानो दिनैनि दिनाव ग्रेन्दडार मेसिनखौ बाहायो बे ग्रेन्दडार मेसिनावनो जोङो बे अनला अनलानि गुन्दैखौ ओ देनानै मायरंखौ गुनदै खालामनानै मइरंखौ गुन्दै खालामनानै लानायनि उनाव जोङो सारायाव माथे दै होनानै जों सारायनि दैखौ ग्लब ग्लब फुदुंनाय जायो आरो दा बे सारायनि सारायनि दैया जेब्लानोाखि ग्लब ग्लब गोदौगोन अब्ला जों बै माइं गुन्दैखौ माने इसे इसे सारना होनानै सागंजों सानाय जायो आरो आरो सागंजों सारनायनि उनावनो जेब्ला बे दैया माइरं गुन्दैजों एसे लोरथो लोथो जागोन होनबानिआ जों बेवहाय खारै एसे होनाय जायो आरो होनाय जायो आरो बेयाव जुदि जोङो अनला ओंख्रियाव जुदि दाउ होनोब्ला जोंहा बेराफारसे मा जायो जोङो दाउखौ मोजाङै एवफ्राननानै लाग्रोनाय जायो आरो दा एवफ्रामनाय दाउखौ जों अनलाजों जुदि दाउ सङोब्ला जों एवफ्रामनायदाउखौ जोङो मा अनला ओंख्रियाव जोङो माने होनाय जायो होनानै दसेबाव आरो गोदौहायनि उनाव जोङो खारै संख्रिखौ एसे साखिनायो एबा खारै संख्रिया मोजाङै नांदोंना नाङा बेखौ एसे साखि नायो साखि नायनानै जुदि खारै ओंख्रि आरो संख्रिया जुदि मोजाङै नाङोब्ला जों बेखौ खांनानै जों बेखौनो माने जानाय जायो आरो थिक अनला ओंख्रिखौ जों खालि दाउजों माथ्र' जाया जों अनला ओंख्रिखौ जोङो थाइगिर फिथाइ मैदुफुल बिबार ओ औवा मेवाइ ओ ओ मैद्रु बा ओ ओ लाइ मैगं बैफोरजोंबो जों माने अनला ओंख्रि खौ जानाय जायो आरो अनला ओंख्रिया बैफोरजों जोबोर गोथाव जायो आरो
औ औ नंगौ नोंथां औ
अनला ओंख्रि संनायनि बागै नोंथांनि एसे फोरमायबाय नोंथाङाबो आंनो जेनेबा साम' सबायजों साम' नारजिदों अमा बेफोर संनायनि बागै आंनो नोंथाङाबो एसे फोरमायना होगोन नामा
ओ जोंनिनो बर' फोर जानो मोजां मोननाय जोंनिनो बर'नि दोरोङारि ओंख्रि जेरै सबाइजों ओ दाउ आरो सबायजों साम' बेखौथ' जोङो जोबोद गोथाव मोनोना नोंथां जानो जोंनि बर'फोरा औ ओ नोंथां ना होननाय बायदि जेरै जोङो सबायजों दाउजों संनोबा गिबियावनो जोङो ओ दाउ बेदरखौ एवग्रोना लानांगोन आरो नोंथां मोजाङैनो जेरै बेयाव ओ पियास बेफोरखौ होनानै मस्ला मस्लि होनानै औ बिनि उनाव जोङो सबायाइखौ एसे रुग्रोना लानांगोन आरो नोंथां जेनेबा जों जोङो ओ बे एवनाय दाउआव जोङो रुग्रोना लायोब्ला बेखौ जोङो होफानो हाखायो आरो नोंथां बियाव जेरै औ बियाव जेरै जोङो संख्रै बानलु ओ जेरै गंगार दुन्दिया आरो दुन्दियानि बोथोर ब्ला जोङो दुन्दिया होनाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव जोङो दाउ बेदर सबायाव दाउ बेदर होनोबा जोङो दाउ बेदराव जेरै रुनाय ओ सबायखौ जोङो होनाय जायो आरो नोंथां। बिनि उनाव जोङो खारै होनाय जायो। नोंथाङा आवगायसो होननाय बायदि जेरै संख्रि, फालौ ओ बानलुफोरा ओ मोज जाङै नाङोब्ला जों बेखौ जानाय जायो आरो नोंथां आरो नोंथाङा जेरै स सबायजों साम' जों गिब बियावनो साम'खौ ओ बाय ओ गलानिफ्राय लाबोनांगोन नङाब्ला जोङो ओद दैमा नङाबा जोङो फख्रिफोराव बेखौ नागिरनानै लाग्रोनांगोन आरो नोंथां। बेनि उनाव जोङो औ साम'ख खौ जोङो सानथामसो सोमनानै दोननांगोन जाहाते बिनि सिङाव थानाय मैलाफोरा गजोबो आरो नोंथां। बिनि उनाव जोङो औ साम'नि धाकोनखो जोङो ओ जेरै बिजि ज जों जोङो एख्ल'नानै जों गारनांगोन आरो बिनि धाख खोनखो जाहाथे बियो सोबबाथाय गब'यो आरो नोंथां। थु बेनि औ बेनि उनाव ज जोङो बेनि ओ खिथौखौ एसे एसे दाननांगोन आरो ओ बेनि उनाव जोङो बेखौ आरोबाव जोङो खारजि होनानै मोजाङै सोमनानै दोननाय जायो आरो नोंथां जाहाथे बिनि सिंनि मैलाफोरा आरोख खारबावो मोजाङै बिनि उनाव जोङो बेखौ ओ औ जेरै बेनि उनाव जों बेखौ ओ मना एबा होमनो बाल्थिंफोराव जोङो मोजाङै हुनाय जायो आरो जाहाते बेनि सानि मैलाफोराबो खारो बेयो जेनेबा ओ दुब्लि फोथारफोराव थायोब्ला मैला बाखबना थायो नालाय नोंथां बिनिखायनो सानि मैलायाबो खारथों होननानै जों बेखौ मोजाङै सुनाय जायो आरो नोंथां। बिनि उनाव औ बिनि उनाव जोङो सबाय ओ सबायाव होनोब्ला जों जेरै ओ दाउ बेदराव संनाय बायदि जोङो सबायखौ रुग्रोना लानाय जायो आरो नोंथ थां बिनि उनाव जोङो मोजाङै जेरै ओ साम'ख खौ जोङो एवनाय जायो आरो मोजाङै ओ एवफ्रामग्रोना लानाय जायो आरो नोंथ थां बिनि उनाव जोङो औ सबायखौ होनानै ओ एसे सागं सा साना होनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव ओ औ बिनि उनाव जोङो खारै एसे बिनि उनाव बेयाव बानलु, सामब्राम, गंगार धुनन्दिया बेफोरखौ होनाय जायो आरो नोंथां एसे गोथाव जासिनायनि आरो बिनि उनाव नोंथाङा जेरै आवगायसो होननाय बायदि बेयाव जेरै संख्रि नाङोब्ला ना हो औम खारै ओंख्रि ओ खारै नाङोब्ला जोङो बेखौ ओ जाजानायसो हायो आर रो नोंथां गोथाव थावनाय बायदियै संनाय जायो आरो जों औ जेरै जोङोस साम' सबाय आरो जों साम'खौ ओ जारि बिलाइजोंबो जानायखौ जों नुनो मोनो जोंनिनो बर'नि दोरोङारि ओंख्रै अनलाजोंबो जोङो सा साम'खो जायो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ थारैनो।
ओ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा ओ खारैखौ ज जोङो माबेनिफ्राय मोननाय जायो नोंथां?
खारै होनना बुङोब्ला जोंहा अनलाजों खारै होननाय लोगो लोगोज खारैखो नांबाय जेननोबा अ जोंङोस जोंनि ओ बर'फोरा खारैखौ माबायदि बानायो बेनि बागै आङो नोंथांनो एसे फोरमायनानै होनो जोंहा खारै दंफांख बानायो ओ थालिर बिफांनिफ्राय गुबैयै बानायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो ओ ओ सबाय सबाय जि जोंहा सबबाय बिफां एबा सबबायखौ फुनानै सबबायखौ नानानै बेफोरनि बिफांफोरखौ फोराननानैबो जों बानायो आरो जोंहा आरो जोंहा ओ, सिबिं सिबिं थारानिफ्रायबो जों खारैखौ बानायो आरो जोंहा आङो नुबावदों मा जों मुदुफुल बिफां मुदुफुल बिफांखौ दानफायनानै बन बायदि माने फिसा फिसा जिरनानै बेखौ फोरानना सावनानैबो जों खारै बानाय नाय नुनो मोनदों। नाथाय आथिखालनि सु बे समाव जोङो थालिर दंफांनि खारैखौनो माने मोजांसिन जायो आरो गोबाबसिन गोबाबसिन जायो होनना नै जोङो मोनथिगौ आरो जेरैहाय जोङो गिबियाव जों थालिर दंफां दानबाय थालिर दफांखौ दाननानै बेखौ माने गुसुं गुुसुं दानस'बाय गुसुं गुसुं दानस नानै बेखौ दानखावबाय दानखावनानै फिसा फिसा फिसा फिसा जिरनानै माने बेखौ जोङो सान्दुङाव लामनो फोराननानै दोननाय जायो आरो । लोगोसेनो थालिर बिफांनि जिखिनि दा थालिरखौ दानफायनायनि उनाव थालिर बिफाङाव जिखिनि मादा था बोनाय बे मादाखौबो जोङो मा खालामो खदालजों एसे गोबा गोबायै दान फानानै बेखौबो जों फोराननाय जायो आरो बे फोराननायाव मोनसे खोथा बे जुदि फोराननाय समाव जोङो बेखौ जुदि अखा फिसिहोयोब्ला जोंहा खारैया गोबाब जाया होननानै जोङो मिथिगौ । बेखायनो जों बेखौ जुदि अखाफोर हानो नागिरो जोङो बुथुम जोबनानै मोनसे जायगायाव प्लास्टिकजों बा तिरपालजों खोबनानै दोननाय जायो आरो । आरो अखा गैयाब्ला जों बेखौ लामनानैनो दोनो आरो गासिखौबो मोजाङै गोबा लामनानैनो दोनो आरो लामनायनि उनाव जेब्लानोखि बे माने खा थालिर बिफाङा जेरै रानगोन थालिर बिफां जि जों फिसा फिसा जिरो बे जिरनायफोरा रानगोन रानोब्ला जों बे खौ मा खालामो दाबसे साफा जायगायाव मोजां एबा मोनसे जायगाखौ सा फायै लिरस्रोनानै गोरान खालामनानै जों बेयाव थुबुर खालामनानै बे खौ माने सावनानै होनाय जायो ।
औ औ नंगौ नोंथां ।
होनायनि उनाव जेब्ला गासिबो खामजोबनानै हांगार जागोन हांग्रा हांगार जायोब्ला जों बैफोराव थानाय अरखिखौबो जोङो गोमोर होजोबनानै लासैनो बेखौ जोङो मा ओ सानदेंगाजों सालिनाय जायो सानदेंगा माने सा द्रैनिफ्राय सान्देंगायानो बेबो एसे गेसें आरो बेजों जों सालिनाय जायो गिबियावनो । बेनिफ्राय बेखौ एसे मिहि मिहि खालामनानै लानाय जायो। बेनि उनाव आरोबाव मा खालामो जोङो माइरं सालिग्रा सानद्रिजों जों सालिनाय जायो । आरो सालिनाय जायोबा जेब्लाने बेयो मिहि मिहिया जोंहा गुन्दैखौ जोङो ओ जाबोर खौ जाबोर एक्सट्रा खालामो आरो गुैनदैखौ जों गुन्दै मिहि एसट्रा खालामो आरो बेबायदिनो एस ट्रा खालामनानै जों जिखिनि जोंहा बेखौ सालिनानै जोङो मिहि मिहि एबा बे हांगारफोरखौ मोनबाय बे हांगारखौ जोङो एसे दै सारस्रिनानै लगायनाय जायो । आरो बेखौ लगायनानै एसे एसे माने ओ, सिदोबदोब खालामनाय जायो आरो गोबांखिनि दै होआ बेयाव एसे खम परिमान एसे दै होनानै माने सिदोबदोब खालामनाय जायो आरो बै सिदोबदोब खालामनानै जों बे जिखिनिया जोंहा बे निया सिदोब दोब खालामजाबाय बेखिनिखौ जोङो बोननानै न'आवहाय लांना दोनैनाय जायो
औ नंगौ नोंथां ।
बै हांगारखौनो जोङो मा खालामो जोंहा एसे माने जोङो माने जोदौफोराव जों जोदौखौ एसे माने फलंनानै बेयाव जोङो हांगारा गलांनो हायि बायदि एसे माने धाखनि होनानै गोबा जिनि धाकनि होनानै जों बेयाव हांगारखौ होनानै हांगार सायाव जों दै होनानै माने बै दै गबोनायानो जोंहा मा जायो खारै जायो नङा
औ औ नंगौ नोंथां
दा दा खारैखौ जोङो बेबायदिनो बानायो बानायनाय जायो आरो न जोंनि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलाव जेरैबायदि खारैखौ बानायो बेखौ आं नोंथांनो इसे फोरमायबाय आरो नोंथां
ओ नोंथां होमबा जोंनि औ समाबो जाबायना
औ औ नंगौ औ नोंथां जाबाय दा नोंथांजों औ जेबायदिहै नोंथां नोंथांजों सावरायनो मोनबाय नोंथांजों सावरायनानै जोबोदखिनि आङो गोजोननाय मोनदों गोसोआव आरो उननि समाव नोंथां नोंथांजों ओ बेबायदि सावरायनो खाबु मोनब्लावबा मायाबा मोनसे आयदाखौ लानानै नोंथां नोंथांजों मोजाङैनो सावरायबावनो मोनगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय आरो नोंथां
औ नोंथां गोजोनथों नोंथांनिसिम
अ दा बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ नोंथां
दे दे
औ